औ खोनादों नोंथां। औ औ खोनादों। औ नोंथां नै दंथ'यो दा एरैनो।
औ मोनानि जाखांबायना नोंथां?
जाखांबाय नोंथां मोनानि। नोंथाङालाय?
आंबो जाबाय नोंथां जा
औ मोजाङानो होनबा।
मा ओंख्रि जाखो नों
ओंख्रियाथ' अलादर अलादार नङा अलदर नोंथां।
नंगौना?
अलदरजों दाउ।
जोबोद गोथाव माथो।
औ नोंथां गोथावमोनखोनो होनजायो।
औ।
ए जाफेरामोन नालाय दोनैसो जादों माने एसे मानलु मान लु मोनदों आरो नोंथां।
नंग'ना?
औ नोंथां।
अह जोबोद गोथाव जायो, नङा होमबा? आं जाबाय आंबो जानायालाय।
माजों माजों जायोब्ला गोथाव जायो नोंथां?
ओरैनोथ' बे दाउ बेदरा नोंथाङा जाखाबाय।
औ औ।
अमा बेदर बेफोरजों जाजायो गोथाव जायो। औ बेबायदिनो ओमफाय संनायनि फ्रसेसफोरखौ खिन्थु आं बेखौ बारा मोजां मोनथिया।
औ नोंथां नोंथाङा संफेरा होमबा ना?
आं बेखौ संफेरनाय जायाखै नोंथां।
नोंथां उनावहाय संथार नांगोन आरो उफाय गैया माने दानि जुगखौ नायोब्ला बोरैबा नुहुरोना नोंथां उनाव हाय गाव हारसिंब्लाबो संना जानांगोन बायदि नुहुरो आरो।
नंगौ नंगौ औ।
नोंथाङा मा सानो बेनि बेलायाव?
ओरैनोथ' नंगौ बे मालाबा नोङो खनसेयाथ' संखानांगोन नङा होमबा? आथिखालाव ओरैनो नोङो गासिबो सुबुं माहारियानो हौवायानो जा हिनजावानो जा गोबां टाइमजों खारफाग्रा जाबाय नङा होमा समजों।
औ नोंथां थारैनो।
बा न'खरफ्राव रावबो गैयाबा नों संना जाखानांगोन नङा होमबा?
ओ नोंथां।
बे आरो।
औ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो माने दानि जुगाव बयबो ओ माबा मोनसे मोननायनि खाबुजों होसोफानो माने समजों खारफानो गोनां जायो बेवहाय माने बैफोर समाव मालाबा समाव मावनायखौबो दोनथ'नो गोनां जायो नङा होमबा? ओंखाम ओंख्रि संनायखौ दोनथ'नो गोनां जायो बेफोर बेफोरबायदि समाव गाव हारसिंबो संनानै जानांसिगोन आरो नोंथां बेवहाय नोंथाङा संनो रोङाब्लाबो संनांसिगोन आरो अर'दर आरो दाउ होनानैबो रूयो। ना मायो बे नोंथांनि खोथासै आरो।
औ नोंगौ नोंगौ।
थां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ। गावनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखायथ' नोङो संनानै बाबो जाखाथारनांगोन नङा होमबा नोंथां औ।
दा बेवहाय खारै औ खारैफोर होयो नामा नोंथां? मिथिया आं
बेखौथ' आं मोजां मोनथिया जाहैबाय नोंथां आं
औ नोंथां मालाबा इसे बैसो जानाय आबैमोननिफ्राय सोंनानै लानांसिगोनलै नोंथां। नङाबा जिउआव रोङै जानानै थागोन माथो नोंथां नङाबा।
नोंगौ नोंगौ नों मालाबा हारसिं संना जानो गोनांबाथ' नोङो जि बुस्थुखौ होनांगौ बे बुस्थुखौ होआबा थावनायानो नङाना?
औ नोंथां ओंखायनो माने बेफोरनि एसे गोदो उम। बोरै सङोमोन एसे सोलोंना लानांसिगोनलै नोंथां नङाबा जिउआव जेब्बो रोङै जानो थासिगोन जाम्बा बायदि जानो थासिगोन नोंथां।
नंगौ ओरैनोथ' संनाय खावनायनि बेलायाव गोदोनि सुबुंफोरा हमना ला जोंनि बिमाफोर आरो आबै आबौ आजै आजौमोननि समफोरनि सुबुंफ्रा गोबां रोंखा राखा मोन नङा होमबा?
औ नोंथां।
बेसेबां जखानि मैगं लानांगौ। आरो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ माबायदि होनांगौ।
औ दा नोंथाङा मोनसे होननायखाय आं मोनसे खो खोथाखौ गोसोआव फैबाय नोंथां माने गोदोनि सुबुंफ्रा माने संख्रिफोरखौ आन्दासावनो होयोमोन माने नां खाबाय बियो होननानै माने नांखाथारोमोन आरो माने जोंफोरनि बायदि बेबायदि इसे संख्रि टेस खालामना नायनि जाना नायनि बिदि नङामोन आरो।
नङा नङा नोंथां।
माने डाइरेक्ट खनसेनो होबाय नांखाथारबाय आरो ओमफ्राय बुंखायोमोन आरो नांखासिगोन बेनो जाखाबाय नोंसोर जेबो टेस्ट खालामलायनो नाङा नोंसोर जानाल जानाल' नायदो माने बिदि होनोमोन आरो गोदोनिफोरा एरैबायदि जखानि मानि संनो रोंगौ बेबायदि
नोंगौ आरो बायसान्सआव नायबायबायो बाबो बेबायदि आखाइायाव लानानै सोलानानै नायलायनाय बिदि थायामोन जेन नेबा नोङो ओरैजाय खोस्लियाव एसे लानानै जेनेबा बे अरदाबनि अराव इसे सारना होनानै बिदि आवासावनो मोनथियोमोन बेबायदिबो जायो आरो आथिखलाथ' औ आथिखालथ' मा नोङो आखाइयाव मा लानसो लानो नों खुरैयाव लानानैसो लोंनानै साखिनायबावो बेबायदि जायो आरो
औ बिदि नायाबा बे माने प्रफसो थांगोन होननाय बायदि आरो गावनि ओंख्रि संनाया बिदिसो माने ओं मोजांमोन गोदोनिफोरा गोरों खारमोन संनाय खावनायावबो आखा फाखामोन बेजों लोगोसे ओ जि दानाय मानायफोरावबो आखा फाखामोन नाथाय दाना जि दानायफोराव गैला रां खामायनायाव आखा फाखाथार दाना नोंथां
नोंगौ बिदिनो गोरलैयैनो खामायनाय आरो ना
औ नोंथां
औ
नाथाय गोदोनि आखुफोराबो थायोबा मोजां नाङो आरो थां दानि हिनजावसाफोरखौबो जेरैबायदि संनाय खावनायानो जा रां खामायनायाथ' थाथारनांगौ दानि जुगाव थ' नंगौ खामायनो नाङा बे नङा लोगोसे गावनि जि दानायफोर खौबो गाव दानानै लानो रोङोबा मोजां आरो नोंथां आंनिबा बे बेनिफ्राय बेसे सेथो बायना गानो नङा होमबा एफा दाम दाम होनानै बेबो गावनि मानसि मानसि नङा गुबुन मानसिफोरनिसो बायना गानो बेनिखायनो आं सानो आरो गावनो दानानै गान गावनो सोलों बेफोरखौ बिदि सानो आरो दानि जुग आव नोंथां
नंगौ आथिखालाव जोङो गुबुननि बे दानायफोरखौ बायनानै जोंथ' गुबुननि दानाय होनबा जोङो आथिखालावा मिसिननि दानायसो नङा होमबा
औ नोंथां
बेयाव जोङो मेसिननि दानायखौ बायै बायै गाननानै जोङो गोदो गावनि आखाइजों दानाय समाव जोंनो जि नांगौ मुवाफोर नांगौमोन जि दानाय समाव हमना ला जों जोंनि दोरोङारि माखासे गोनां आगजुफोर बेफोरो जोंहा गोमालांदों आरो जेनेबा
औ नोंथां
दा बेफोरनि गुबै जाहोनफोरा औ बेफोरनि गुबै जाहोनफोरा नोंथां बेफोरबायदि टेक्न'लजि ओंखारनायनि थाखायनो गाव गावनि समफोरखौ वेस्ट खालामनो खामनायनि थाखायनो बेबायदिया गोमालांबाय नामा दानाय लुनायफोरा बिदि सानो आरो दानि
आथिखालाव मावनांगौ हाबायाबो जोबनो थांला नङा होमबा आरो गोबां टाइम होसोयो समफोरफोरखौ गोबां होसोयो समखौ खहा खालामनो गोसो गैला आथिखालनि सुबुंफ्रा बेयाव माने दसेैनो जानाय हमना ला जोङो गोदो जि गांसे दानो थाखाय जोंनो साननै सानथाम नांगौमोन गांसे दाफ'नो थाखाय आरो सोंनायनिफ्राय लाबाथ' बहुद टाइम नांगौ नङा होमबा बिदिनो खुन्दुं थुननाय बेनि उनाव सोंनाय सोंनानैसो जोङो नो खमबावगोन नो खननानैसो जों दानायसिम थाङो नालाय बेबायदियाव जोंनो गोबां सम नांगौमोन नाथाय आथि खालावथ' जोङो सानसेयावनो गोबां जि दानो हायो नङा होमबा
औ
बेबायदि आरो बेफोराव गोमालांनाय हायो आरो
दानि दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ बा हाबा जानाय आइजोफोरखौ ओंखाम ओंख्रि संनो रोंबा गोथाव गोथाव संनो रोंगोन ना रोङा बायदि सानो नोंथाङा
औ बेथ' गोबां गोथावखौ गोथावनि बेलायाव नायोबाथ' जों गोबां सोलायनाय मोनसिगोन नङा होमबा
औ
हमना ला गोदोनिखौ जोङो बांसिन गोथाव जायो होननानै बुंनो हायो मानोनाबा जोङो गोदो अनला ओंख्रिफोरखौ माबायदि सङोमोन हमना ला जोङो अनला ओंख्रि संनोबा जोङो गिबियावनो माइरं माथानि माइरं एसे लाग्रोदो नांगौ जखानि बेखौ जोङो सोमना लागोरोमोन आरामनो
औ
सोमनायनि उनाव जोङो दैखौ आराम एसे फसरनानै एसे रानफुदला खालामनानै जों उवालफ्राव नङाबा दिखिफ्राव देयोमोन अनलाखौ नङा होमबा
औ
आरो बेबायदिनो जोङो दैफोरखौ आराम गोदौ होनानैसो अनलाखौ बै अन गुन्दैखौ होस'नोमोन आखाइ फारसेजों अन गुन्दै होनानै आखाइ फारसेजों एरै एरैसो जोङो होयोमोन नङा होमबा
औ नो
आरो खारैफोरखौ जोङो नांगौ जखानि आराम होयोमोन बेबायदि आरो बेफोराव जेनेबा गोबाव गो -थाव मोजां जायोन नाथाय आथिखालावथ' जों अनला ओंख्रि संनोबा मा खालामो नङा जोङो अनलाखौ बन गुन्दैखौ आजिखालि जोङो मेचिनजों बे ग्रेनदारजोंनो जों उनना लायो दैफोर होनानै बेबायदिनो डाइरेक्ट बे ग्रेन्डारजोंनो डाइरेक्ट होसन्नाय दैफोराव बेबायदि जों मोनो नङा होमबा आरो आथिखालावथ' जोङो नोगोरफ्राव थानाय बा टाउन सहरफ्राव थानाय सुबुंफ्रा खारै मोनाबा जों सदाफोरजोंबा संनानै जायो बेफोराव जोङो ओंख्रिनि थावनायफोरखौ गोबां जों सोलायनायखौ मोननो हायो आरो गोदोना गोथावसिन
मा जायो जोंहा दा खारैनि जायगायाव सदा होबाय सदायावथ' केमिकेल बायदिसो बुंनो थांनांसिगोन दा दा जों खारैखौ नायनो थांबाथाय जोंना अर्गेनिं जायो जोंना जोंनि देहानि थाखाय मायबा मोनसे मोजांबो जानो हागौ खारैया
मोजां जायो औ
माननायफोर जायोबा मानायफोर जायोबा जों खारैफोरजों सोरबा फुननानै लायो जोंहा माननाय खारगोन होननानै जोंनि आबै आबौमोना फोथायो आरो
औ आरो जों थाव ओंख्रि जाबाय थानानै गेजेराव खारै ओंख्रिफोर जाना होयोबा जों उदैफोरखौ साफा मोनो
उदैया साफा जायो लोगोसे बे ओंख्रियाबो माने मल मल फिस्ला मोजां जायो आरो माने जा माने माबा गैया प्रेसार थाया आरो मोजां जायो माने ओ
औ नंगौ
दानि सिख्लाफोर बा दानि हाबा जानाय आइजोफोरा बांसिन माखौ संनो रोङो होनबाथ' माथावा आंथ' बे चकेन बेदर
नंगौ नंगौ
गैया बानो जाया बिदि लसो सङो खोया दानिफ्रा नङा होनबा नोंथां
बेफोरनोसै आरो सङोबा दालिफोर आरो नोङो बे आथिखालाव जोङो बेदरफोर सङोबाबो गोबां बायदिसिना पेकेट बिनि मस्लाफोर होदेरनानैसो थावनायखौ लाबोयो नङा होनबा
औ
गोदोना जों जोनि मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना मोना गोबां मस्ला-मस्लिबो मोनो हायोमोन। दुन्दियाफ्रानो जाहैयोमोन जोंना मस्ला महरै
बे दुनिया थाखाबायनो बिनि उनाव गंगार होनोमोन ना बेथ दा
गंगार दुनदिया आथिखालाव आथिखालावथ' बे जोंनि बर'फोरनि जि आइटेक प्रडाक्टबो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां
औ गोमानो हमबाय बेफोरो गोबांनावनो मोनला आरो
दा आं सानो आरो दा जोंनि फैबाय थानाय नैबे जेनेरेसननि सुबुं बा हिनजाव माहारियाबो जाहाथे गोदोनि बायदि ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो रोंनाय मोनसे अर्कशप लायो आरोना अकशप होयो जाहाथे बैफोरखौ फोथांना लाखि थानो थाखाय बिदिखौ आं लुबैयो आरो नोंथां गोबाङानो फरायनाय मुखुबजों लोगोसे संनाय खावनायाव माने सम होनो हाया जायो नालाय। नंगौ बेखौ फोथायो आंबो ना थाय बा जुलि जानायनि उनाव खायसे माबाखौबो सोलोंनांगौब्रा आखाइनि हाबा जेनेबादि आखाइनि नङा संनाय खावनायनि हाबाफोरखौ सोलोंनो नांगौ आरो नोंथां नङा होमबा जों दोरोङारि जानाय माबानायफोरखौबो लाखिबाय थानांगौ जायोना। हामाना मोजांसिन जायो गावनि होननानै मोनसे सिनायथि होनो हायो नालाय दा बेवहाय जोङो सोरबा गुबुन मानसियानो आलासि जाफैबाय जोंहा बेवहाय दालि ओंख्रि संनानै होयोबा मा जानो नोंथां। बिदियाव एखेयानो जागोन ना बियो गावसोर जानायखौ संना होबाय होननाय बायदि
औ